हेल
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों
दायो नै जिरायनानै दं नोंथां
नोंथाङा खबरफ्रा मोजां ना नोंथां
खबरफ्राथ' मोजाङानो नोंथां दासान्दि
अह
उम
जाखांबाय फुंनि ब्रेकफास्ट
औ फुंनि जाथांबाय जानायालाय नोंथाङालाय
औ जाखांबाय ओं ओ ओ मोजाङानो नोंथां नोंथाङा दायो होनबा फ्रियैनो दं आरो ना नोंथां
औ दङ फ्रियै दं नोंथां
आ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो होननानैसो नोंथां नोंथां ओ आबादनि सायाव आबादखौ माबायदि मावो एबा आबादजों एबा माबायदि मुलाम्फा मोनो जोंनि सुबुं माहारिया एबा आबाद मावनानै माबाय दि रायजो खुंलांदों नोंथाङा एसे नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनाय बायदिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा आबाद होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि आबादानो जोंनि सुबुं माहारिनि सिंस्रि होनजायो आबाद गैयाबानो जोंहा जेबो गैया जों जेसेबांखिनि थांना थानायाव जानाय लोंनाय जों जोनोमनिफ्राय दिनैसिम बै आबादजोंनो थांनानै थानाय बा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बैफोरो सब आबादारिफोरनि थाखायसो जों थांनानै दं दा आबादखौ गोदोनि समाव आबाद मावनाया बेलेगमोन नै दानि समावहाय आबाद मावनाया बेलेगमोन दा जों दानि आबाद मावनाया जाहैबाय माखासे गोबां आदब खायदाजों आबादखौ मावनानै दिहुनो नोंगौ बैफोरबायदि माखासे मोजां दा जेरैबायदि जे मुगाजों गोरोबनानै खामानिखौ मावनो हायोबा जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जोंना दा गोबांथार
माने बुस्थुफोरनि दामफ्रा जिरादफोरनि दामफ्रा बारायनो हमबाय बिनिखायनो जोंङो खम समनि गेजेरावनो गोबांथार रां खामायनो हानाया जोंहा जोबोद मोजां दा आंनि नुनायाव जोंनि ओनसोलाव दायो गोबांथार गिदिर गिदिर फरायनाय सुबुंफ्राबो आबादारि लाइनजों फरायनानै आबाद मावनानै गावनि जिउ सुंनायखौ जों नुदों बेल नङा दि गामिनि फरायै सुबुं बा ओरैनो बेखार थानाय सुबुं गोदोनि सुबुं बेफोरल आबाद मावा ना जाय दानि जेनेरेसननि सुबुंफ्राबो आबादारिनि जि कालसार लाइनजों फरायलांनानै बेफोरखौ आबादफोरखौ मावनानै जि जानाय बेखौ जों मोनो
औ औ नंगौ
आबादाव गोबां मुलाम्फा दं जुदि नों मावनो रोंङोब्ला आरो जुदि मावनो रोंङाब्ला जोंहा गोबां लस दं नाथाय लस लस आरो लाबा जोंहा सब खामानियावनो थाखायो बिनिखायनो लसखौ जुदि सानालासिनो जोङो जुदि आबादाव नांथाबनानै थाबाय थायोब्ला जोङो नित्सय खामानियाव साक्सेस जागोन बा जौगानो हागोन बे मोनसे खोथा दा दानि बेखार सुबुंफ्राथ आबादावनो नांथाबनानै थाखायो जि जोंनि दा जों नुबोगासिनो बानलुनि आबाद बे गोबांथार जोंनि ओनसोलाव सलिगासिनो नों दानागार आं दानागार मावनायखौ जों नुबोगासिनो बेफोरनि आबादावहाय जोंहा माखासे गोबांथार जे दानि बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेडिसिन बेफोरजोंनो बेफोरखौ मावनानै मोजां फिथाइ दिहुननो साननानै गुबुन मोनसे जों खामानिफ्राव रांफोरखौ जोंङो जोंनि नांगौ जानाय खामानिफ्राव जों बाहायनो हायो। बेफोरो दा आबाद बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो फैखानाय बे आबादा गोदोनि सुबुंफोरनिफ्रायनो मावबोयै मावबोयै फैनानै नै दा। माखासे गोजौ थाखोसिम दावगाबोबाय आबादाबो गोदो जेरैबायदि आबाद मावोमोन। जे गोबोरखि हासारफोरजोंनो बा खानस्रिनि खि हासारफोरजोंनो। गोदोनि सुबुंफ्राबो आबाद मावनानै थांनानै थाबोखानाय। मानो होनोबा जोंनो नांखागौ जि जों बाजारफ्राव मैगं थाइगं मोनो। बैफोरखौनो जोङो बायनानै जानांगौ बैफोरखो स आबादारिफोरनि जोहै जों थांनानै थानाय। दा दा जों नुनो मोनो। आबादफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो गोबां आबाद मावो। बेल' नङा दि जोंनि हारिनि सुबुंफ्राल‌ आबाद मावो। गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो‌ गोबां रोखोमनि आबाद जेरै बानलु, फान्थाव आलु बायदि बायदि आबादफोरखौ दिहुननानै जोंनि मारकेटआवहाय हरो दा जों बैखौनो बायनानै जायो। दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। आबाद होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां।
औ
आबादा मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आबादानो जोंनि थाखाय माने सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद माने गोनांथि जा जाना फैदों। गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथां होननाय बायद दिनो बेबिदिनो फरायनानै गोरों गोराफ्रा बेबायदिनो एग्रिकालसार ओ नि फरायनानै इन्डास्ट्रिनि फरायनानै बेबिदिनो गोबां सोलोंथाइ लानानै। ओफाय बिदिनो ओ मुलिफोर ओ बिगियानिफ्रा बिगियानगिरिफ्रा मुलि हरनायखौ जों नुनो मोनदों, नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बिदिनो जों दायोथ' गोबां माने आबाद मावनायावहाय। जोंहा गोबां मेडिसिनफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि गोबां माने मैगं थाइगङाव होन। माइ गायनायावनो होन जोंहा बय माने एसे एनै जोङो हासार एबा मेडिसिनखौ जों होखाथारो। जोङो माने जोंहा दायो। आथिखालावहाय गोबां माने सुबुं माहारियानो बां सिन बेबायदिनो आबाद मावनाय एबा खेथि मावनायफ्राव बांसिन मेडिसिन होखायो। बेबायदिनो बांसिन मस कमनलि दा आबाद होनोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव। बेबायदिनो नोंथां होननाय बायदिनो बानलु नङा होनबा। बानलु सिब्र' बेनो ओ माने बयबो माने गाव गायसाय गायसावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ बेजों माने गोबां माने खस्थ' मावनानै बेबायदिनो। ओ नोंथां होननाय बायदिनो सोरहाबा बिदिनो लस प्रफिटआ थाखायो नङा होमबा बिदिनो ओ जोङो लसखौ गिनानै जोङो गायाब्ला जों आबाद मावाब्ला जोंनि ओ मुलाम्फाया जों मा मोनगोन जों मुलाम्फा मोननाय नङा जोङो जोङो लसखौ गिनानै थायोब्ला जोंहानो खहा ओ जोंहा मालाबा समावहाय जोंहा बिब्दिनो ओ जोंहा बेदिनो खहाफोरा जोंहा थाखायो मालाबा समाव जोंना बिबदिनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां ओंखायनो जोङो मोजां जों सबावबो जोंहा बिदिनो थाखायो जोङो ओ सोरहाबा बेदिनो बिजनेस गोबां खामानिफ्राव मावनायावबो बिदिनो गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रावबो बेदिनो बिजनेस मावनायफ्राव लस थायो प्रफिट थायो। बेबायदिनो गोबां माने थाखाथारो आरोना ओंखायनो जोङो मोजाङै माने मावबाय थानांगौ आरो ना जोङो बेखौ गिनानै जोङो गायाब्ला जोंहा मालाबा समाव मालाबा बोसोरावहाय बेबादिनो फिथाइखौ जों मोननांगौ जों मोनखायो आरो जों बा बा जों मोननिखौ मोनखाया जोङो बे फिथाय। मोननांगौनिफ्राय जोङो मोननाय बांसिनखौबो जों नुनो मोनो मालाबानि समाव। मानो होनोब्ला जोंहा मालाबा जोंहा बेदिनो प्राइज एबा जोंहा दामफोराबो गोबां बारायना फैयो मैगं थाइगं ओंखायनो जोङो आबाद मावनाया माने। जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि ओ ओनसोलाव जों बेबायदिनो आबाद मावनाय। गोबां माने जिउ खुंलांनाय राहाखौ जों नुनो मोनदों गावनि गथ' गथायफोर खौहाय मोजां माने फोरोंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ।
आरो बेबायदिनो गावनि न'खरफोरखौ एबा बेंनानै लांदों। एबा दायो दायोथ' जों नायोब्ला गोबां माने आइजोफोरा। गोदोनिफ्रायबो गोदोबो मावोमोन दाबो बिदिनो बेफार खालामनाय एबा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ आरो ओ बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगंखौहाय जों अर्गेनिक जोङो गायोब्ला। जोंनि थाखायनो मोजां जों बांद्राय मेडिसिन। जों इउस खालामा लासिनो जोङो अर्गेनिक जों गोबोरखि हासार होनानै जों गायोब्ला जोंहा मोजांयै मोजां जोंनि न'आव जोंनि न'नि थाखाय एबा जों जानो थाखाय। जों गायनानै लायोब्ला जोङो मोजां जोङो बै फाननाय एबा जोङो बै थालानिफ्राय फैनाय मैगं थाइगं बेबायदिनो ओ आलु बेबायदिनो फान्थाव गोबां मैगं खबिफोर बेफोरखौ जों बायालासेनो जों न'आव गायनाय। लायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां। मानो होनोब्ला बै मैगं थाइगं मेडिसिनखौ होनायखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव जोंनि थाखायनो खहा गोग्लैयो गोबां माने बेदिनो ओं जों बै होनाय मेडिसिन इउस खालामनायनिफ्राय जोङो जायोब्ला जोंहा जोबोद खहा जायो आरोना। नोंथां जोंनि मोदोमफ्रावहाय जों मा जाहैदों जों बेखौ मिथिया। दानि जुगावहाय बेनि मैगं थाइगंनि जाहोनैनो गोबां बिदिनो अन्थाइफ्राव सिथन जालांनो हमबाय। गोबां बेबायदिनो बेमार जालांनो हमबाय मैगंनि मेगननि पावारफ्रा खमायलांनो हमबाय ओंखायनो जोङो। बेदिनो अर्गेनिक ओ मैगंखौ जों जानो नांगौ एबा जोङो हाग्रानि मैगंफोरखौबो जों जानो नांगौ जोङो बै बायनाय एबा जोङो फाननायखौल' जों मैगंखौ जाबाय थायोब्ला जोंहा जोंनि फारसे जोङो खहा जालांगोन आरो नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गोलाव जागोन नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा आंनि बिदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ मालाबा सम सावरायनो मोनबावथोंसैय नोंथांजों
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ जागोन दे